औ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ नोंथांङा मा खालामदों
आंङो एसे ओ उन्दुग्लांनानै दंङ नोंथां
अ
नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ'?
अ आंबो ओरैनो जिरायथ'नानै दंथ'यो।
औ औ नोंथां।
दा आङो नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांखौ लानानै नोंथांखौ लानानै माखासे खोथा सावरायनो होननानै सानदों आरो जेरैहाय जों हस्टेल ना नोंथाङा हस्टेलफोरावहाय थाफेरबाय नामा?
औ नोंथां आङो दा औ नोंथां आङो दासान्दि हस्टेलावनो थायो आरो नोंथां।
अ अ आङो माने बे हस्टेलनि सोमोन ओरैनो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो जेनेबा नोंथांनि नोजोरावहाय हस्टेला हस्टेलनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि?
औ आंनि नोजोरावथाय हस्टेल होमबा जोंथ' मिथिखायो नङा होमबाला हस्टेलावहाय जोङो गावनि बिमा फिफाखौ गारनानैहाय थानांगौ। जोंनि माने फरायनायावहाय गोसो होनो थाखाय माने स्टाडियाव फकास होनो थाखाय जों हस्टेलाव थानां नङा बा
औ नोंथां।
बेबायदिनो माने हस्टेल होनबाथाय माने आ जोङो हस बिनि रुल्सफोरखौबो मानिनांगोन। जेरैहाय माने हस्टेलाव सासे वारडेन थायो। ओ बे वार्द बेना माने जि बुङो मा ने बिनि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनांगोन आरो बेवहाय रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो माने। बेफोरखौबो जोङो माने मानिनो गोनां जायो आरो आरो जेरैहाय ओ माने इयावथ' जेनेबा टाइम बाय टाइम माने मा खालामनांगौ माला जानांगौ माला स्टाडि खालामनांगौ बा माला फन राय ज्लायनांगौ माने बेफोरनि टाइम टेबोलफोर थायोना माने बेफोरखौ जों गासिबो माने मेन मेनथेन खालामनानै सोलिनो गोनां जायो आरो। औ आरो लोगोसे ओ हसटेलनि जानाय होननायखौ बुंनो थां औ नोंथां। बुं दे बुं।
अ नोंथाङा बुंग्रोनलाय दे जानाय लोंनाय
औ माने औ औ औ माने आरो जानाय लोंनायनि सायाव बुंनो थाङोबोला ओ जेरैहाय माने जोङो माने हस्टेलावहाय माने जिखौ माने जानांगौ बा जिखौ लु गुयो जो बेखौ गावनि गोसो बादि माने मोनजोबनो हाया आरो ना माने जोङो जिखौ होयो बा बिसोरो माने जिखौ जगायो माने जोङो बेखौसो मोननो हायो आरो माने हस हस्टेल आव थानानै जोबोद मोजां मोनो आङो माने हस्टेलखौ माने जोबोद मोजां एकदम माने गाव गावनि माने लाइफ माने बानायनायावहाय हस्टेल माने मोजां होननानै आं सानो आरो
औ दा नोंथांनि बायदिब्ला जेनबा हस्टेल गंसेखौ सामलायनायाव मा जेंना मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेनि सायावहाय फंनैसो सो बुंनो हागोन नामा?
हस-हस्टेल गंसेखौ सामलायनायाव हय औ माने जेरैहाय माने औ हस्टेलावथ' माने गोबां माने स्टुदेन्ट फोराहाय नांज्लाय खमलाय जायो नङा होमबा? माने आरो गोबां माने ओ नांज्लाय खोमलाय बा गावजों गाव माने बेफोरबायदि मोनसे मोनसे माने फिसा फिसा टपिकावनो माने मोनसे मोनसे जायो आरो बेफोरखौ माने सल्भ खालामनो थाखाय माने ओ औ उम उम उम उम उम बेफोरखो सल्भ खालामनो गोनां जायो बा माने ओ माने फरायसा फरायसुलिफोरखौ माने नाय थिंनो गोनां जायो माने सोर बोरै दङ। सोर मा खालामदों माने बेफोरनि बेफोर आरो ना आरो माने हस्टेल मोनसिखौ सामलायनो थाखाय गोबां माने गोहोनि गोनांथि बा गोबां गियाननि गोनां थि जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ जोङो जेनेबा हस्टेल गंसेखो हस्टेलनि खोथा होननानै बुङोब्ला जोंहा बिगोमाजों लोगोसे वार्डेन थायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
औ बै वार्डेनफोरानो जेनेबा माबादि रुल्स रेगुलेसनखौ बाहायोब्ला फरायसाफोरा बा हस्टेलारफोरा हस्टेलाव थाग्रा सुबुंफोरा फरायसाफोरा मानिलांनो हागो गोन बिनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होलाय।
औ माने ओ बेनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ होनदोंना नोंथां थाङा माने बेयावहाय माने खालामथावना औ माने सबबो फालिथावना बा माने मानिजाथाव माने माने सानैनिबो थाखाय मोजां जानांगोन आरो ना बे रुलसफोरा थाय माने बेखौ बबे मोनसे रुलसखौ खालामोबा स्टुडेननि थाखायबो मोजां बा सासे वार्डेननि थाखाय थाखायबो मोजां माने बेफोरबायदि रुल्स खौ बानायनाया मोजां मोजां आरो ना मानो होनबा जायखि जाखि जाया रुल्सफोरखौ होबोला जेनेबा मालाबा टाइमाव माने मानसियाबो मानसि जानायलाय बाहायजोब हाया नङा होमबा माने मानिनानै सोलिजोबनो हाया आरो जोङो जेसां हायो गावगावनिफ्राय माने मानिनानै सोलिनो सेसता खालामो माने जों जि खौ हायो बा माने जि बे जोंनि थाखाय साबजाथाव बा मानि जाथावना जों बेखौ खालामो आरोना औ बेनो आरो औ
औ जेनेबा हस्टेलावहाय थानायावहाय मा होनो बे फरायसाफोरनि केपासिटि बायदियै जुदि जोङो ला खि लाङोब्ला जोंहा माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा
औ माने बेबायदि मुलाम्फाथ' जाया
फरायसाफोरा फरायसाफोरा माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा जेनेबा केपासिटि हमनानै औ औ दे बुं
बेफोरबायदि माने रुल्स बा रेगुलेसन लाखिनायाव आरोना फरायसाफोरा गोबां मुलामफा जायो जेरैहाय माने बेफोरबायदि रुल्सफोरखौ होबासो माने फसाफोराबो मानि लांगोन जेनेबा जुदि बा बा बेफोरबायदि रुलस फोरानो गैयाबा ओमबानिया फरायसाफोरनि फरायनायाबो डाउन ओ जालांगोन माने बिथांमोना फरायनोबो गोसो गैयि जालांगोन आरोना। बेफोरबायदि आरो बेफोर बेनिखायनो माने औ औ। माने गोबां मुलाम्फाफोरबो मोननो हायो आरो हस्टेलाव थानानैहाय।
औ औ फरायनाय लिरनाय फोरखौबो नोजोर होग्रा थायो नङा होमबा नों नोंथां हस्टेल गंसेयावहाय थायोब्ला जेनेबा हमनानै ला केपासिटिनि खोथाखौनो आं बुंबाय जुदि बाजिजोन फरायसाफोर थानो हानाय जायगायावहाय द'जि जन लाबोयोब्ला जों थारैनो फरायसाफ्रा एसेबाबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोंना जानाय लोंनायनि बिथिङावनो बुं बा बिथिं उन्दुनाय बिसिना बा फरायनाय बैफोरनि बि बिथिङाव जोङो जे गोबां असुबिदाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
जेसे जेसेबांखिनि हानाय बेसांखिनिखौल' जोङो फोरोंथाइ होयोबा बा लाबोयोब्ला जोंहा गोबां माने उम साबजानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे फोरोंथाइ फोरोंथाइखौथ' माखासे रुल्स रेगुलेसन थायो बेखौ नोंथाङा बुंलां थाबायानो बेनिफ्राय आरो मोनाफोरावहायबो जोङो मा जायो हस्टेलाव थायोब्लाथाय जोंना नायगिदिंग्रा फोरोंगिरिफोर थायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
जुनैनो जोङो फरायनायफोरखौहाय मा होनो फकास खालामनो हायो नो नोजोर होनो हायो फरायनायावहाय बेसेबां दावगादों बेसेबां दावगायाखै जोङो बैफोरखौहाय बैयावनो मोनथिनो मोनो आरो। सोरबायदि स्टुदेन्टआ मोजाङै फरायदों बा सोरबदि स्टुदेन्टआ माबायदि जौगालांदों बेखौ जोङो बे हस्टेलाव थानाय समावनो नायदिंग्राफोरा हमनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगोसे जोंहा माखासे माखा माखासे फरायसाफोरा हस्टेलाव थायोब्ला जोंना माखासे उम आलादा आलादा रोखोमनि जुनिया रोखोमनि फोरोंथाइ लानो गोनां जाया जेरैहाय टिउसन जोङो हस्टेलाव थायोब्ला बांसिनानो जों टिउसनफोरखौ खालामा लासिनो हस्टेलाव फोरोंनायफोरनि सायावहाय गोख्रोङै जोङो फक-फकास लानो हायो। बेनिफ्राय जुदि जों हस्टेलाव थायाला बिसनो न'आवहाय थानानै फरायोब्ला जोंहा मा जायो। एक्सट्रायै जुनियायैहाय टिउसननि बेब'स्था लानो गोनां जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंना हस्टेलाव था हस्टेलाव थानाय लोगो लोगो फोरोंनाय फोरनि सायाव दिथा होयो लोगोसे आरो बेसेबां घन्टा फरायनांगौ बा बेसेबां समावहाय जानाय आदारफोरखौ जानो हायो बैफोरनिबो माखासे नेयम खान्थि थायो। नङा होमबा नोंथां नाथाय जों गामियाव बा जायगायाव न'आवहाय थायोब्ला जोङो बैफोर रुल्सफोरखौ जोङो मोन मोनसेबो फल' खालामनाय जाया आरो जोंना गामियारि ओनसोल बा न'आव थायोब्ला गोसोबादि जानो हायो गोसोबादि लोंनो हायो। फारसेथिं आरो दिथागिरिफ्राबो नोजो रहोबाय थानो हाया बे जायो आरो जोंनि गेजेरावहाय जेंनाया दा नोंथांनि नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला न'आव थानानै फरायनायनिख्रुइ हस्टेलाव थानाया साबसिन बा माबोरै साबसिन नोंथाङा एसे गावनि मोन्दांथिखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा
औ औ माने दायोथ' नै नोंथाङानो बुं खालामांबाय जे माने हस्टेलाव फरायोबोला टिउसन लानाङा आरो हस्टेलाव थायोबा टिउसन लानाङा आरो न'आव थायोब्ला टिउसन लानां थाङो होननानै नोंथाङानो बुंनांखादों नङा होमबा थिग बेबायदिनो बे खो थाया नों माने जोङो ओ रोङि बा बबेबा हास हास्ला बेफोरखौ जोङो जोंनि सिनिर बा जोङो जोंनि लोगोफोरनिफ्राय सोंनानै माने जोङो गियान बा रोङिफोरखौ जोङो माने बुजिनानै लानो हायो आरो जेनेबा जोङो न' औ औ जेनेबा जोङो न'आवथ' सोरनि फ्राय जेनेबा लानो जेनेबा जेनेबा माखासे बिमा बि बिफाफोराबो माने इफोरबायदि ओ गोदोनि बिमा बिफाफोराथ' जेनेबा ओ लेखा फरायायाव जेसेबां आरो फरायनांगौ बेबादि फरायनो मोनाखैमोन ना नङा होमबा बिनिखायनो माने न'फोराव माने बेफोरबायदि गैया माने गाइ खालामग्रा गैया बा जोङो एक्सट्रा हाय माने टिउसन लानो गोनां जायो बेफोरबायदि जायो आरोना औ आरो जोङो लोगोसे जोंनि टाइम फोर जोङो मेनटेन खालामनो रोङो जोङो न'आव थायोबाथ' माने न'आव थायोबाथ' जोङो जोंनि गोसो बायदि खालामनो नागिरो। बा बिमा बिफा जों रायजा रायजा बा बुं बुंजासो जोङो खालामो आरो ना। नाथाय बेयावबा जोङो जोंनि टाइमखौ जों मा खालामनांगौ बा अबे समाव मा खालामनांगौ जोङो बेखौ माने बांसिन बिनि माने रों रोंनाय जायो आरो माने एसेबाबो माने गियानखौ मोनो आरो बोरै खालामनांगौ। बा बोरै थानांगौ बा जोङो जेनेबा न'आव थायोबाथ' जोङो। जोंनि जि जोम बा जोंनि गाननाय-जोमनायफोरखौ जोङो हारसिं दिनो सुनानै लानो लाया ना। नङा होमबा नाथाय जोङो जेरै हस्टेलाव हायोबा जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय बा जि जोमफोरखौ जोङो हारसिंनो सुनानै लानानै गोनां जायो आरो लोगोसे गाव-गावनि थानाय। रुम। बेफोरखौ जोङो साखोन-सिखोन लानो गोनां। जायो। आरो बेफोरखौ जोङो सिबनानैहाय माने दोननो। गोनां जायो आरो।
औ औ फरायनायजों लोगोस औ फरायनायजों लोगोसे माने एक्सट्रायै एक्सट्रायै जों माखासे रोंगौ थि बा आखल-आखुफोरखौबो जों दानानै लानाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। दे बिदिब्ला जोंना जोंना स बो जाबायना नों थां। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो।